हेल' नोंथां औ नोंथा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा?
औ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ।
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
आब' बिदिब्ला नोंथां जोंनि माने आमथिसुवा फोरबोनि बागै माने जोंनि बर' जोंनि माने बर'फोरा आमथिसुवाखौ माने मानिना सोलियोना मानिया मानिना सोलिया माने नोंथाङा एसे
औ औ हागोन नोंथां? बुंनो थाङोबाथ' जोंनि गामि ओनसोलाव आमथिसुवाखौ गासैबो मानिजोबो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
बे मानिनाया द' दाल' नङा गोदो गोदायनि ओंखायनो माने बेखौ मानिबोगासिनो आरो नोंथां। औ आमथिसुवा बुङोबाथ' जोंनिया दे दाथ' दैज्लां बो नङा होमबा नोंथां? बे दैज्लां बोथोर जों दैज्लां बोथोर बथोर जाफुनाय समावनो जोंहा बिदिनो हाल खोथिबो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
खेथियाव जोङो बिदिनो हालेवनो मोना खुलाल जावनो मोना एबा माइ गायनो मोना आरो। ओ थिग बेबायदिनो ओ बे हाल खुथियाव जेन'बा ओ बिदिनो हालेवखानाय दोनोब्ला बेखौ गायनो मोनो आरो नोंथां माने बेखौ बेखालि हालखौ थिग बेनिनो बिदिनो बिदिनो सननै सानथामसोनि उनावनो जोंनिया बे आमथिसुवाफोर ओ आम थुवा नाङो होननानै बुङो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
फसुवाखौ जोङो बिदिनो सानथाम सानथाम हमना लायो आरो।
औ नंगौ।
औ जों बे आमथिसुवायावबो जोङो बिदिनो हालेवनो मोना एबा खदाल जावनो मोना एबा माइ गायनो मोना आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो ओ बे सानथामा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनिया
औ।
बिदिनो दोगारनाय ओ फुजा जायो आरो जेनेबा आमथिसुवानि औ जों बे सान थाव जोङो आमथिसुवाखौ जोङो दोगारनो थाखाय जोङो न'ख खरफोरखौ मोजाङै ल लिरो न'फोरखौ बेफोरखौसो जाजोबो आरो थोरसि लथाफोरखौबो
औ औ नंगौ।
औ जोंना आरो बे आमथुसुवा फोरबोआव जोंनिया बिदिनो बे जोंनि गामियाव थानसालि थायो नङा होनबा औ बेयाव जोंनिया बिदिनो थैगि होनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो फिथाइ सामथाइ बिदिनो माबा माबि थैगि होनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोंनिया बे आमथिसुवायाव, थगिनायाव जोंनियाथ' गामियाव दिडिउरि थायो नङा होमबा नोंथां औ। बे दउरिया जोंनिया गामि गामि दै गोथार सारब्लासो जोंनिया माने बिदिनो ओ ओंखामफोर अर जरायनो मोनो ओंखामफोर संनो मोनो आरो बे खालि। थिग बेबायदिनो जों बिदिनो न'खर न'खरबो फुजा होयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंनिया फिथाइ सामथायाइ जानाय दिन नालाय फिथाइ सामथायाइनिबो बुरजा होयो थगि एसे होयो आरो। औ थिग बेबायदिनो जोंनि बाथौ थानसालियावबो खान्थाल थाइजौ माने गासैनिबोथ' गैयै आरो फिथाइ सामथाइनि ओ जोंनियाथ' दाथ' थाइजौ बोथोराव गैला थाइजौआ जोब्बाय नालाय माने औ बेखौ होनो थाखाय जों माने हाथाय एबा बाजारनिफ्राय थाइसेबाबो नेमाव लाना फैयो आरो नोंथां। औ जोंनिया बिदिनो गामियाव गासैबो जोंनि गामिनि मानसिफोरा ओ थानसालियाव थांनानै माने थैगि जाहैनायखौ नुयो आरो। नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो जों बे आमथिसुवा नांनायाव जों माने जोंनि न'खराव जों आलारि बाथि लगायो मोन आरो नोंथां औ माने खायसेफोरा ओ बिदि आमथिसुवा बिदि फलि फालियालासे जुदि दुब्लि फोथारफोराव माइ एबा हालेवनाय हालेवनायखौ खायफा बेनि थाखायनो माने बुङोदि जोंनि बै समुथि हाया माने दुखु मोनो होना। होनना फोरमायो आरो थि बेबायदिनो खायफा खायफानि जेनेबा माइफोरा जाया आरो माने मोजां बिसब जौनो रोङा एबा माइ फिथाइ मोना आरो खायफा खायफाया माने बे नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ आरो नोंथां।
अ औ
जोंनि गामि एबा स समाजावथ' खायफाफोरा जोबोद माने बुजिथारै सुबुं थायो नङा होमबा नोंथां। औ बेनिखायनो खायफाफोरा मानिनो नागिरा आरो।
औ औ
थिग बिदिनो जोङो बिदिनो जोङो जोंनि न'खरावथ' जोंनिया बि बिदिनो हि दोनग्राफोर थायो नङा होमबा नों बाखस एबा गद्रेसफोर ओ जों बेव बिनि आ सुवायाव जोङो बेनि हिफोरखौबो जों माने दांलाया आरो नोंथां माने। बे आमथि सु सुवा नांगोन होननानै माने जों बेयाव ओ हिस बे सिङाव हि थानायखौ माने जों बिदिनो बे बाखसे एबा गद्रायखौ जों खुलिखायाबो आरो माने ओ सुवा ओ जेनेबा नांगोन होनना बुङो नङा होनोमा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जों थिग बेबायदिनो ओ जों जेल्बा ओ आमथिुवानि थुगि होयो अब्लासो जोङो बेखौ जोङो। माबायो आरो जों बेखौ दाङो आरो जेब्ला जोङो न'सहै- सलिखांनानै दोसिगार जायो अब्लासो जोङो माने दै हिफोरखौ दाङो आरो नङाबा जोङो आमथि सुवा नांगोन एबा सुवा नांगोन होननानै जों बेफोरखौ दांनाय जायो आरो दांनाय जाया आरो माने जोङो थाखानाय एबा दिहुनखानाय गस्ला जि जोमखौल' जोङो माने बाहायबाय थानायखौ नुयो आरो नोंथां सिगाङा
औ औ नंगौ नंगौ औ
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव आमथिसुवाफोरखौ माबायदि फालि एबा माबायदि खुङो नोंथाङासे फोरमायनो हागोन नामा
औ जागोन नोंथां औ दानिसो नोंथाङा बुंखालांनाय बायदिनो माने जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो माने बेफोरबायदिनो एखे रोखोमै माने आमथिसुवाखौ मानिनानै सोलिनाय जायो आरो नोंथां औ जेरैहाय नोंथा बुं हानाय बायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो माइ गायखांनायनि उनाव जोंहा माने खातफाला एवनानै माने आमथिसुवा नाङो होननानै जों मिथियो बिदिनो जों गामियावहाय बेफोरबायदि माने जोंहा आमथिसुवा नाङोब्ला माने सोरबाहाय हालेवोब्ला बेफोरबायदिनो मा औ माइ गायोब्ला हालेवब्ला जोङो माने बेबायदिनो फाइन लानाय जायो आरो जोंनि गामियाव
औ औ औ
औ औ माने मोन सोरबा गोरोन्थियावनो अफ्ला एवफ्लांदोंबाबो जोङो बेखौ माने फाइन लानायखौ नुनो मोनो आरो औ बे बेफोरबायदिनो जोंहा माने आमथिसुवायाव जोङो बेबायदिनो माने आलारि बाथि सावनो मोना जोंहा माने हालेवनो मोना औ जोंहा माने हालेवनानै माने आमथिनि आगोलनो हालेवखानानै दोननायाव जोङो माने माइफोरखौ गायनो हायो आरो नोंथां औ नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो औ जोंहा माने बेफोरबायदिनो जोंहा आमथिसुवायाव जोङो माने खदालफोर जावोब्ला हालेवफोरनाव मा हाल फालि अब्ला जोंहा माने बैसोमुथि आायो रागा जोङो होननानै जेरै नोंथाङा बुंखालांनाय बायदिनो औ औ जोंहा बेबायदिनो जायो बेनि ओंखायनो जोंहा माने माइफोर गायोब्ला जों मानियालासिनो माइफोरखौ गायोब्ला माने गोबां खहा जायो आरो नोंथां औ जेरैहायथ' दा नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोङहा माने हा माइफोरा जौवआ माने फिथाइ मोजां जाया औ बेबायदिनो जोंहा आरो माने दाथ' गोबां बेबायदिनो माइफोराव एम्फौबोग्रा जाबाय नालाय औ बेफोरखौ जों मानिना सोलिनि थाखायनो जोंहा माने माइ फिथाइ बेफोर थायोब्लाबो माने जोंहा माने बेबायदिनो एम फोरजों जाजानानै गोबां खहा जाग्रा जाबाय आरो दा
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो माने खायसे खायसे गामियाव जोङो बे आमथिसुवाखौ मानियैखौबो जों नुनो मोनो
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा माने आमथिसुवाखौ जोङो सानथाम फालिनानै जोंहा माने गामियाव फुजा होस्रांनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथाङा बुंखांनाय बायदिनो जोंहा बे न'खरफ्रोमबो माने गामिनि आइजोफोरा माने बेबायदिनो न' न'फोरखौ मोजांहाय साफा सुफा लिरस्रांनानै हि जोमस्रांनानै बेफोरबायदिनो खान्था सारायफोरखौ औ सुस्रां जोब नानै माने जोंहा गामियाव फुजा होयो नालाय जोङो माने दै सारनाय जायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो गंफ्रोमबो न'ख न'खर न'खर माने जोंनि गामिनि दौरिया माने दै थार जारस्रांफैयो आरो नोंथां औ औ बेबायद दिनो जोंहा माने बेबायदिनो आमथिसुवा होनोब्लाथ' जोंहा माने थाइजौ खान्थाल जानायनि दिन हो नाल नाय औ औ। जोंहा माने बेवहाय खान्थाल थाइजौ औ नोंथाङा बुंख खानाय बेदिनो जोंहा माने आमथिसुवा आमथिसुवायाव जोंहा माने थाइजौ फिथाइयानो जोबग' होयो नोंथां औ बेबायदिनो जों माने हाथाय बाजारनिफ्राय थाइसे बा थाइनैबाबो बायना लाबनानै फुजाफोराव होथारगो आरो नों
औ औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंहा मानिे आरो बिदिबो होननानै खोना मिथि माने जे आमथिसुवायाव लायनो फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिनो जाम थाइजौ खान्थाल गोथाव जायोब्ला जोंहा माने देहानि बेरामफोरा खारोबो होननाय खोनादों आरो नों दां
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो थानाव होखांनानै बेबायदिनो जोङो आरो गावबागाव न'खरफोरावबो बेबायदि आमथि फुजा आमथिसुवानि फुजाम फुजा होनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा न' न'खरफोरावबो होनाय जायो माने गोथार माने औ सुख सान्तिनि थाखाय औ बेबायदिनो जोंहा माने बुंनो थाङोब्ला जोङो माने आमथिसुवाखौ मानि नांगौ आरो नो थां औ मानिना सोलियोब्ला माने जोंनि थाखायनो मोजां।
औ औ।
औ औ इयुनावबो जों बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोनखौ नुनो मोनो। औ नाथाय जोङो बेबायदिनो गामि खाथिफोराव नुनो मोनो जों जे बे आम थिसुवाखौ मानियिखौ जों नुनो मोनो आरो माने बेसोरहाय माने आम थिसुवा जाब्लाबो बेबायदिन थेक्टर हालेवनाय
औ औ।
बेफोरखौ माने बिसोरो गायबायानो थागोन आरो मावबायानो थागोन औ। औ नाथाय जों बांसिन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ माने आमथिसुवाखौ मानिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ गुबुन हारिफोरखौ जों औ औ औ। औ नंगौ नोंथां। औ बेबायदिनो जोंनि जोंनि बर'वाहाय बांसिन मानियो औ मानियिनि जाहोनावनो जोंहा माने गोबां खहाबो जानो हमबाय माइ गायब्लाबो जोङो माने माइफोरखौनो मोजांहाय मोननो थांला जोंहा माने बेबायदिनो एम्फौफोरजों जाजानानै जोङो माइ फिथाइखौ मोननो थांला आरो।
औ औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो आरो बेफोरनि जाउनावनो माने जोंहा माने अखा हानायफोराबो एसे ख खम जानो हमबाय औ जों मानियिनि थाखायनो
औ थिग बेबायदिनो आमथिसुवायाव जोंनिया बिदिनो ओ न'खर न'खरबो बि दिनो खान्थाल एबा थाइजौ ओ फिथाइ- सामथाइ लानानै आं जानाय खौ नुयो आरो नोंथाङा आमथिसुवायाव माने बियो ओ बिनि फिथाइ -सामथाय जानाया बे आमथिसुवायाव ओ माने नेम खा होन साननानैनो जेनेबा गासिबो न'खरफ्राव बिदिनो थाइसे थाइनै
औ गैयाबाबो जोङो मालायनि नङाब्लाबो औ औ मालायनि फ्रायबाबो जों लाबनानै नङाबा बायनानै लाबोनानैबाबो जाथारो जोङो आमथिसुवायाव।
औ औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां‌।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथांजों ओ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ। औ दे नोंथां।